औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथां
दं नै ओरैनो
नोंथां ओंखाम जाखांबाय ना
ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां
दाबो जायाखै नोंथां
जाथ'वाखै दानो जाथनाय जाया दा मोनानि दाइन बाजियावसो
ए नङा सान फोराव ओंखाम जाखांबायमोन।
अ औ सानाव जाखांबायमोन
मा ओंख्रिमोन नोंथां?
ओंख्रिया मैथाजों नाजोंसोमोन ओमफ्रायो खांख्रिखला बाजि एवनायमोन।
जोबोरैनो गोथावमोन माथो नोंथां
गोथावानो नोंथां नोंस्रालाय नोंथां।
जोंना ओंख्रिया माबामोनलै जोबोद बुरजामोन जोंना बिमाया दिनै आलासि फैदोंमोनना।
अ नोंगौ नामा नोंथां।
औ उम अनलाजों दाउजों ओमफ्राय आरो दाउ एवदेरबावबाय। आरो ओमफ्राय बुद बै बुदा सोमनाया। नै बेखौबो। एसे एवबाय उम बिदिनो आरो बाथोन दंमोन ना बाथोन बेखौ बानायबाय बिमाया।
अ गोथावआनो माथो नोंथां होमबा।
औ-औ। आं नोंथांनिसिम माबा बिगियान आरो जौगायनायनि बागैसो होननो होननानै एसे सोमोन्दै होनना होननानै नोंथांनिसिम एसे सम होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला दावबायदेरसै खोमा ना नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
औ। नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा बिगियान आरो दावगानायनि बागै दानि जुगा बोरै दावगादों माने बिगियाननिजों बिगियानजों लोगोसे।
औ हागोन नोंथां। बुंनो हागोन।
अ नोंथां फोरमायलाय देलै।
अ। आथिखाल मुगाखौ जों बयबो नुखाबाय जानांगौ नोंथां।
औ नुदों-नुदों।
बिगियान मुगा। आरो बिगियाननि। जिहै आथिखाल मुगाया गोबां दावगानो हमबाय।
औ।
मारै दावगानो हाखो होनोबा जों। बुंनो हायोदि सोलोंथाइनि बेलाखौ जों गिबियाव लाथारनांगोन। गोदोनि सोलों। थाइ आरो दानि सोलोंथाइनि गेजेरावहाय गोबां फारागथिफोर
औ नंगौ- नंगौ -नंगौ।
गोदोनि बायदि मथे सोलोङोब्ला आथिखाल मुगासिमाव बोजों दावगानाय नङामोन नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ बे थार बाथ्रा।
आथिखाल मुगायाव सोलोंथाइनि आदब खायदाफ्राबो गुबुन -गुबुन जानो हमबाय।
औ नंगौ।
गोदोनि मुगायाव सोलोङोमोन होनोब्ला जोङो गोदोनि मुगायावहाय सोलोंथाइनि खम रा हारा मारै खम होनोब्ला जों बुंनो हायोदि गोदोनि समावहाय फरायसालिफ्रा गोबां नङामोन नंगोना नङा नोंथां?
औ नंगौ बेथ' थार बा थार बाथ्रा नंगौ।
जों बिमा बिफाया खोन्थानाय बायदि खोनादोंदि गोदोनि समावहाय खाथि खालायावहाय जों फरायसालिखौहाय नुनो मोनामोन जाहैदों।
औ औ।
बिसोरो सोलोंथाइ लानो थाखाय गोबां गोजानहालागैहाय आ यथिंजों थाबायनानै थांनांगौ जायोमोननो। बुंनो थाङोब्ला फरायसालियाव थांनायावनो थांनाय फैनायावनो सानसे जायोमोन जाहैदों।
औ नंगौ।
औ आरो गोदोनि सुबुंफोराहाय सुबुंफोरखौहाय एबा गथ'फोरखौहाय बिमा बिफाया बांसिन सोलोंथायाव थिसना लासिनो बांसिनै खामानि खामानि मावनोसो फोरोङोमोन जायैदों। आरो गोदोनि समावहाय दानि बायदि राहाबो गैयामोन जायनि जाहोनावहाय गोदोनि मुगायावहाय बिगियानारि मुगाया बांसिन जौगाथाइ जानो हायाखैमोन।
औ।
आथिखाल मुगायाव बिग बिगियानारि मुगाया मारै गोख्रै जौगादों होनोबा जों बुंनो हायोदि आथिखाल मुगायावहाय फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराबो गोबां खाथि खाथियाव थानायखौ जों नुनो मोनबाय जायनि जोहै फरायसाफोरा फरायसालियाव एबा फरायसालि माल फरायसालिमायावहाय थांनानै गोरलैयै सोलोंथाइ लानो हाहैयो। आरो आथिखाल मुगायावहाय फरायसाफोरा फरायनाय जायफोर बिजाबफोर बैफोर बिजाबनि सिङावहाय जों माखासे गोबां गिदिर गिदिर आरो गोथौ बाथ्राफोरखौ लिरनायखौ जों नुनो मोनदों। नोङो नोङा नोंथां?
औ थार बाथ्रा।
ओं जा जायफोर बिजाबफोरखौ फरायोब्ला फरायसाफोरनि गोसोआ थुलुंगाखाङो।
औ।
आरो आथिखाल मुगायाव दिहुनजानाय बैफोर बिजाब फोरखौ फरायनानैनो फरायसाफोरा इयुनावहाय माखासे बिगियानारि मुगा बिगियानारि आगजुफोरखौबो दिरुननो हादों।
औ नंगौ।
जायफोरनि जोहै आथिखाल मुगायाव बिगियानारिनि हेफाजाबजों जोङो अख्रांखौबो दावबायदिंनो हानायखौ जों नुनो मोनदों
औ नंगौ।
हान्था मेलानि बेलायावबो दाबसे जायगानिफाय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय सानसेनि गेजेरावनो थांनो थाखाय जों माखासे बिगियानारि मुगाजों दिहुनजानाय गारि मथर बाइक बायदिफोरखौ जों नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि समावथ बैदि गारि मथरा गैयामोन मानो होनोबा गोदोनि समावहाय बांसिन मानसिफ्रा आथिंफोरजोंनो दावबायोमोन। नाथाय आथिं थिखाल मुगायाव बिगियान मुगायाव जौगानाय लोगो लोगो जोङो सानसेनि गेजेरावनो गोबां गोजानहालागै जायगा दावबायनायखौ जों नुनो मोनबाय नोंगोना नोङा नोंथां।
नंगौ बे थार बाथ्रा नोंथां।
बेनि अनगायैबो जों नआव थानानैनो इन्टारनेटनि जोहै
औ।
से जायगायाव जानाय जाथायफोर आरो गुबुन दाबसे हादरनि खौरां आ रो दाबसे जायगानि नुथायफोरखौ जों नआवनो थानानै मबाइल फननि हेफाजाबै गोरलैयैनो उदां मेगनजों जों नुनो मोननाय आरो मिथिनो मोननायबो जों नुनो मोन्दों नोंथां नोंगोना नोङा?
औ नंगौ नंगौ।
बैफोरनि जोहैनो आथिखाल मुगानि फरायसा एबा सोलोंसाफ्राबो गोबां दावगानो हमबाय आरो इन्टारनेटनि हेफाजाबै बे बिगियानारि मुगायावहाय फरायसाफोरा गावनि गोसोनि सिङाव सोमजिनाय सोंथि फोरखौहाय मबाइल फननि गेजेरजों
औ
बियोहाय नुनो हानाय एबा मिथिनो मोननाय जों नुनो मोन्दों नोंथां।
औ नंगौथार बाथ्रा। औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङाबो बिगियानारि मुगानि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां। आंनि नुनियाव औ औ आंनि नुनायावहाय बिगियान दावगानाया ओरैबायदि जोबोरैनो दावगादों जों नुनो मोनदों बिगियान जों दा जों दा मोनसे खोथायाव आबादारि मावबाबो जोङो दा बिगियाननि जुगोदिजों ट्रेक्टर दिहुननो हादों जेखौ जों जों हाल एवनो हायो जों हालेवनानै जोङो जोङो गोबौथाम सम लाया मानो जोङो गोबाव सम लानायखौ जोङो मेसिननि जुगोदै जोङो बेखौहाय जों नुनो मोनदों गोख्रों जानाय खामानिफोरखौ जोबोरैनो जों मानो होनोब्ला नांगोलेब नांगोल मोसौजों हालेवनाय समावथ' मोसौजों हालेवबा जोङो स-समाज समनि आंखाल जायो नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
औ जों दा बिगियान मुगा दावगानायजोंहाय जों लोगोआव लोगोसे जों मेचिन दिहुनबाय बे मेसिननि मुङा ट्रेक्टरजों जे ट्रेक्टरजों जोङो बिगा बिगा हालेवनो हायो नैबे ट्रेक्टरजोंहाय जों बिदिनो नुनो मोनदों आरो आरो बेल' नं नोंथाङा जे बुंदों औ जेन गुसुं समावनो बैजों बैयाव बैयाव थांनो हायो जों गोजान गोजान जायगाफोराव थां थांनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिगियाना गोबां बेफोरनि बागै दि मोनदों जेरै बाइक मथर आरो बेलेग बेलेग देशआव थांनोबो जोंनि थाखाय उरां दिहुनदों नङा होनब्ला औ उरां दा दाब दाबसेनिफ्राय दाबसे जायगायाव जों थांनो हादों नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ जों जेर ओरै दा आमेरिका चाइनाफ्राव थांबाबो जों दा दाबायदियावहाय जों उरांजों थांनो हायो जोङो सानै सानैनो मोनहैगोन आरोखि।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ न
औ बेफोरखौ जों दावगायनायखौ नुनो हादों बे जुगोदिया बिगियाननि जुगोदैय जानो हादों आरो बेफोरखौ आं मोनथिदों हमदांनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो आरो बिगियाननि जुगुदै जोङो बहुद जौगाबाय। दाथ' आरो बिगियाननि जुगैदै जोङो प्लेनेट बेलेगावबो थांनो हालायबाय जोङो। जेखौनो बुङो जोङो अखाफोर अखाफोरावबो थांनो हालायदों जों बिगियाननि जुगोदै होमबालाय बिग गियाना बेसां दावगाखो दानि जुगाव जोङो हमदांनो हासिगोन नङा होनब्ला? सादारन खोथा नङा नङा होम बा अखाफोराव थांनो हालायनाया औ बे जादों बिगियाननि मुगाजों दावगानाय आरो बिदिनो बिगियाना बहुत दावगाबाय जों इन्टारनेटनि बागै जों गोबां गुबुन गुबुनाव जानाय जाथायफोरखौ जों मिनथिनो मोनदों आरो नोंजों आंजोंबो नै दायो जानबुंजों रायलायगासि दं नङा होनब बा जों गोजानाव थालायनानैबो जों जानबुंजों रायलायना हादों जों आंजों जों खोथाखौ फोरमायलायनो हादों। बिगियाननि बागै औ औ बे जादों बिगियान आरो जों दा बिग जुगैदैसो सानैजों जानबुं जोंहाय रायलायनो हादों आरो नङा होनब्ला औ बिग बिदि आरोखि गोबां बिदिनो रोखोमै बिगियानखौ जौगानाय दानि जुगाव बहुद जौगानाय नुनो मोनदों आरो आंनि नुनायावहाय बिगियानखौ नोंथाङा मोनसे कान्ट्रि मोनसे मोनसे देसनि मुं थिसननो हागोन ना जे जे देसआ बिगियानावहाय बयनिख्रुइबो जौगासिननाय।
औ हागोन जेरै जों बुंनो हायोब्ला आमेका आमेरिक का हादरखौ बुंनो हायो बिगियान जौगानाय होनोब्ला
नोंथां सेथि सेथियावहाय मबे देसा दं?
सेथियावहाय जोङो माखासे माबाखौ नायोब्ला जोङो जापानफोर बायदिखौ बुंनो हायो जायफोरा रबटआव गोबां जौगासारनाय।
नोंथां जापाननिबो सेथि सेथियाव दङ आरो
अ आं बेखौ मोजां मिथिया बारा मोजां मिथि या नोंथांआ
औ हागोन नोंथां जोंनि खाथिजोंनो नांजाबनाय नांजाबनाय ओरै अरुणनाचलजों नांजाबनाय मोनसे हादर हादरमा दं आरो मोनसे हादर दङ बे बे हादरनि मुङा जादों चाइना आरो।
औ
साइना हादरा बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो जौगासिननाय बिगियानाव जौगासिननाय मोनसे हादर आरो बि
औ
औ बे सेथि सेथि बाहागोआवहाय दङ आरो चाइनाया नङा होनब्ला नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समा जाबाय
औ नोंथां जोंहा समाबो जाबायबा जों इयुनावहाय सावरायबावनोसै बेफोरबायदि खोथाफोरखौ ना मा बुङो। औ दे नोंथां अब्लाना नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।